औ नोंथां
ओ नोंथांआ दायो मा खालामदों?
ओ दायो नोंथां आङो ओरैनो जिरायना दंगासिनो दं आरो
अ नोंथांना ख'ब'र फोरा माबायदि दालाय?
ओ खबराथ' मोजांआनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां नोंथांनालाय बोरै सोलिगासिनो दं
आंनाबो बिदिनोसै आरोना नोंथां मोजाङैनो दं
उम औ जाबायमोन जानायालाय नोंथां नोंथांआलाय
जाबाय जानाया आंबो मा ओंख्रि जाखो नोंथांआलाय?
ओ जोंनिआ माबासोमोन आलु बाथोन आमफ्राय दालि खारहैसोमोन नोंथां नोंथांमोनालाय
उम जोंना माबासो मोनलै आं उम अनला खारै आमफाय आलु एवनायसो नोंथां
अ नोंसिनाबो खारै होमबा ना नोंथां
औ आमफाय नोंथांआ दायो फ्रि दंब्ला नोंथांआ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो फैदोंमोन नोंथांआ आंनो एसे ओ सल'बाथा एबा स्ट'रि फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ‌ गोदो गोदायनि आबै आबौमोन ओ खोनथालांनाय एसे स्ट'रिफोर गोसोआव दंब्ला ओ फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथांआ एसे फ्रि दंब्ला आरो ना नोंथां
औ फ्रियाथ' आं फ्रिआनो दं नोंथां फोरमायनो हागोन
औ दे फोरमायसाय
औ सल'बाथा होनोब्लाथ' आंङो बांद्राय रोंजोबला आरो गोदो एसे एनै खोनाबोदोंमोन खुगा निफ्राय खुगा सोलिबोदो दोंमोन आरो बेफोरबादिनो सल' होनोब्लाथ' बेखौनो मिथियो जा माने बाथ्राया एबा जा सल'बथाया खुगानिफ्राय खुगा बास्लायबोयै बास्लायबोयै फैयो जा स्ट'रिया बेखौनो जोङो सल' होननानै मिथियो
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो नोंथांनि सिगाङाव आङो दायो दाउराइ आरो दाउब'नि सल'खौ फोरमायनो होननानै गोसोआव फैबाय आरो नोंथाङा खोनासंलांनो हागोन नोंथां
औ-औ खोनासंजागोन
सल'आनो जाहैबाय ओ दाउराइ आरो दाउब'नि लोगो आरो
औ
औ सानस बेफोरबायदि -नो सानसेखालिनि बाथ्रा आरो मोनसे अरनावहाय एबा हाग्राबारियावहाय दाउब' आरो दावराइनि लोगो थायोमोन जाहैदों आरो बिसोर सानैया जोबोद मोजां लोगोमोननो लोगो जायोमोन बेफोरबायदिनो ज' ज' थायोमोन आ इदिनो बै सानखालि माने दाउराया गावनि गांखौ फुवारनानै एकदम गावनि गावआथ' समायना थारनालाय दाउराया औ गांफोराबो मोदानलायनाय गुबुन गुबुन गाबनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबनि बेफोरबादिनो समायना रमायना गां गोनां बेफोरखौ खौ देखायनानै माने दावराया जोबोद गोग्गानाय लादोंमोन जाहैदों दाउब'नि सिगाङाव दाउबखौ माने लासिं सिं खामबाय आरो बेयो आं बायदि समायना रावबो गैया आंनो बयनिख्रुइ साबसिन आंनो समायनासिन बेफोरबायदि गावखौ जोबोद गोग्गानाय लाखिनानै दावरायखौहाय लाजि फोनांबाय जाहैदों माबा दाउब'खौ आरो लाजि फोनांबाय दाउराया दाउबआ जोबोद लाजिनो मोनबाय जाहैबाय यैखालि बेफोरबायदिनो गावनि समायना महर मुस्रि एबा गांफोरखौ लानानै दाउराया बेफोरबायदिनो गोग्गानाय लाबाय दाउब'नि सिगाङाव दाउब'आथ' जोबोद लाजिबाय औ बिदिनो सम थांबाय आरो सम थांबाय थांबाय बे बेफोरबादिनो दाउब'नि सिगाङाव दावराया बेफोरबायदिनो दाउब'खौ लाजि फोनांबाय थाबाय नङा होमबा औ बेफोरबायदिनो ओम लाजि फोनांबाय थाबाय नालाय दाउबाबो सानसेखालि रागा जोंखांबाय आरो लागा रागा जोंखांबाय लाजिखांबाय इमान लोगोआनो बेफोरबायदि आंखौ लाइसिंसिं खालामबाय थाबाय होननानैहाय आ एदिनखालि दाउबआ माने रागा जोंबाय आरो बिनि सोलायै बेबो फिन बेखौहाय गोग्गा होनायखौहाय मोनथिहोनो थाखाय माने एदिनखालि दाउब'आ दाउरायजों माने बादि बादायनांनो बादिनांनो माने बुंबायनो आरो दा दावरायनि सिगाङाव दे अब्ला जों सानैया सोर बांसिन अख्रां गोजौआव सोर गोजौसिन बिरलांनो हायो बेखौ जोङो नायनि होननानै बादिनांनो लिंबायनो आरो दाउब'आ दावउरायखौ।
औ नोंथां‌।
दावरायाबो होमबा दे होमबालाय जागोन होननानै बादिनांनो बिसोर थियारि जाहैबाय आरो। थिरल जानायाव एकदम स्पिदै बिरबाय आरो बिरनायाव बेरनानै सोर बांसिन बिरनो हाखोन नो? दाउब'आ जोबोद गोजौ अख्रां सिम बिरलांनो हाबायनो। नाथाय दाउराइया समायनाजोंलाय मा जानो गावनि समायना महर मुस्रिखौ खौ लानानैलाय मा जानो नाथाय बेयो गोजौसिम बिरलांनो हायासिनो आरो। बै समावहाय दाउरायया बुजिबाय आरो। दे गावदे जोबोद गावखौनो गोग्गानाय लायोमोन गावनि समायना गां गावनि महर मुसेखौ लानानै दाब'खौ लाजि फोनाङोमोन। बै सानखालि माने दाउब'आबो देरहाबाय आरो गावनि लाजि फोनां जानायनिखौ फिन बेखौहाय मिनथिहोफिनबाय आरो। जे दाउ दाउब'आबो खम नङा आरो होननानै। दाउबआबो जोबोद गोजौ बिलांनानै प्रुभ खालामबाय आरो गावखौ। गाव गावबो बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां गावबो हायो होननानै। होमबासो माने दाउरायया मिथिबाय आरो बेफोरबायदि बिरनो हायो दाउब'आ होननानै। ओमफ्राय अब्लासो इदिं खालि बियो मिथिबाय आरो बेबो दाउरायाबो लासिं सिं जाफिनबाय आरो। जे गावनि महर मुसृकौल' लानानै गोग्गादोंमोन नालाय बियो। नाथाय दा बै बिरनाय बादायनांनायहाय दाउब'आसो देरहाहैबाय आरो। औ बेनो आरो सल'आ नों बिथाङा सल'खौ खोनासंनानै जानो हागौ माबाफोर रोंगौथि बा माबाफोर सोलोंनो हादों बे सल'नि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां?
औ औ सोलोंनो हादों नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो जोङो सल'नि गेजेरजोंबो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि रोंगौथि गियान बुथुमना लानो हायो थ' नोंथाङा बे सल'नि गेजेरजों मा मा सोलोंनो हाखो एबा रोंगौथि मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं बे सल'नि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिदों जिथु दावब' आरो दावराइ मानैजों मानै बि बिसोरो जोबोद लोग मोन नालाय।
औ।
बेदिनो माने दुगा देखायोमोन आरोना। ओ दाउरायया दाउब'नि सिगाङाव मानो होनोब्ला गावनि रोंगौथिखौ लानानै माने जोबोद दुगा देखायोमोन। दाउरायया जिथु गावना महर मुस्रिया जोबोद समायना नङा होमब्ला? गावनि महर मुस्रि समायनाखौ लानानै माने मोसालाबायनानै देखायनायखौ आं नुनो मोनदों बेयावहाय जेनेबा खोनानो मोनदों जिथु नोंथाङा फोरमायबाय आंनो। औ। जिथु आं बेयावनो मिथिनो मोनदों दि माने गावनि महर मुस बिसोखौ लानानै बांदाय देखायजाया आरो ना नोंथां।
ओम नंगौ।
नङाब्ला जोङो सानसे सम जेरै दाउब' आरो दाउरनि बायदि जिथु खाहानि खोन्थादों नोंथाङा।
औ।
जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो, जिथु जों दाउराया गावनि ओ एबा महर मुस्रिखौ लानानै
जोबोद बुवारै
उम
ओ जेरै ओ बुङोब्ला मा होनो जिथु ओ माने जोबोद माने बेबायदि दुगा देखायनानै माने लासिं सिं खालामदोंमोन दाउब'खौ।
ओम
बिदिनो आरो ना जों बेयाव सोलोंनो मोनो जिथु गावनि महर मुस्रिखौ लानानै बांद्राय देखाय दुगा देखाय जाया नङाब्ला जों सानसे सम गाब्रब फिननो गोनां जायो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो आरोना नोंथां। ओ जों माने सोरबा सोरबा लानानै गावनि दन दौलद एबा रोंगौथिखौ लानानै गावनि महर मुस्रिखौ लानानै जोबोद दुगा दे थायो नङा होनदा सुबुं माहारियाबो? बेखायनो जों माने बिदि देखाय नाङा आरोना जों गावनि रोंगौथिखौ लायोब्ला एबा देखायोब्ला जों बांद्राय दुगा जायोब्ला जेरै ओ दाउब' दाउब' बा जेरै ओ दाउरायया खामदोंमोन बेबायदि आरो माने रिभेन्स लाजाफिनोन आरो ना। दावउब'जों जेरै रिभेन्स लाजाफिनदों जितु गावनि ओ देखायनाय बांद्राय देखायनायनि मस्लाखौ मोनफिनदों जितु अख्राङाव बिरनानै देखायबाय दाउब'आ जिु थ' ओमफ्राय दाउराया बिरनो हायासै आंनावथ' एफा मोजां गां दंमोन आं बोरै बिरनो हायासै जि आ माबाफोरखौ बे साबसिनमोन होननानै सानबाय। जोंबो बेबायदि साननो गोनां जागोन जोंना महर मुस्रि थायोब्ला मा जानो जोंना गोसोआ साफा नङाब्ला जों बोरै जानो नङा होमबा नोंथां? ओंखायनो गावनि दन दौलदखौबो जों बांद्राय लानानै दुगा दे देखायजाया जोङो गैयिफोरखौ जोङो नेवसिनो नाङा। मानो होनोब्ला गैयैजों गोनांजों समान जेरै दाउब'आबो जेरै गैयाम जेर' गां समायना नङामोन जितु दाउ दाउब'ना जितु बेबायदिनो दाउराइनि बायदि समायना गाब गैयामोन ओंखायनो माने दाउराइया दुगा जादोंमोन आरो देखायदोंमोन बेनि सिगाङाव मोसा मोसानो ओरै ओरै देखायलाबायदोंमोन नाथाय उनावनो माने रियेलाइस जफिनबाय बियो बांद्राय दुगा देखायजाया। माने रोंगौथिखौ लानानै ओ नोंथाङा आंनि बेबाय बिदि सल' एबा बाथ्रा ओ बेबदि फोरमायनानै ओ थाखाय नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय मानो होनोब्ला नोंथां फ्राय आं बेबायदि सल' बाथाखौ खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
औ
मानो होनोब्ला आं गोबाव गोबाव सम जाबायमोन। बेबायदि स्ट'रि एबा बाथ्राखौ एबा बिदिनो सल'बाथा खोथाखौ खोनानो मोनहैया नाथाय आं दिनै नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय। नोंथाङा आंनो बेबायदि जोबोद ओ मोजां बाथ्रा एबा सल'बाथाखौ फोरमायना होनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। ओ दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? बुंनो थाङोब्लाथ' गोबाव दंमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ! दे होमबाना नोंथां?
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे।